हेलौ औ नोंथां
नोंथांजोआ मा मावदों
आंङो ओरैनो दङ
नोंथांजोआ ओंखाम जाखांबायना
औ जाखांबाय
ए मा ओंख्रिमोन
जोंना दालिजों नासोमोन।
ए जोंनिया सबायजों साम'जोंसोमोन। नोंथांजोजों आङो फंनैसो मोननैसो खोथा माबा बर' हारिनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनायनि बागै आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजोआ दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन
बिदिब्ला दावगायदोननोसै खोमा ना
औ
औ जोंनि बर' हारियाव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि बागै नोंथांजोआ फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ
फोरमायलाय
जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया हिन्जावफोरनिया मोननै रोखोमनि मोनसेया जाहैबाय लांगा द खना आरो अग्रं दख'ना होनो मेखला जायखौ बेनिफ्राय आ रो हौवाफोरनियाथ' गामसा
औ
बेनि अनगा आरो जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं आरो ना बेदर फिसा बिदि खांनानै जानाय बर'फोरखौ नुनो मोनो। बर'फोराहाय गोबाङानो बांसिनानो गोदो-गोदायनिफ्रायनो मैगं थायगं खांनानै जानायखौ नुयो। आरो नाहा मैहा थांनानै हमनानै गाव निजेनो
औ
मावनानै जानायखौ बांसिनानो नुनो मोनो। नोंथाङा बिनि बागै मा बुंनो सानो।
जोंनि बर' हारिनि नोंथाङा जे बुंदों गाननाय जोमनायनि बागै जों हिनजावफोरनिया मोननै थायो दखनाया
औ
अग्रां अग्रां दख'ना आरो मा दख'ना मोनलाय?
लांगा दख'ना
लांगा दख'ना जे बुंदों आरो हौवा न'खरनिया गामसा नङा होनब्ला?
औ
औ नोंथां नोंथांजोआ मोनसे बुस्थुखौ बावलांनो हमदों आरो आर'नाइ जे बर'नि मेन जेखुनु औ जे जों मानसि गिदिरफोर फैबा गेदेमा मानसिफोर फैबा जों बेजोंनो बरायो नङा होनब्ला?
औ औ
औ बे आर'नाइ गामसाजोंनो जों मान बावो जोंनि गेदेमा मानसिफोर फैबा दाखालि बावैसो क'क्राझाराव नरेन्द्र मदिया फैनानै थांबाय नङा होमबा?
औ औ
औ बेयावबो थ' जों मदिखौ बरायदोंमोन आरो आर'नाइ गामसाजोंनो। नङा होनब्ला औ जों जोंनि बे बर' हारिनि आर'नाइजोंनो जों गेदेमा मानसिफोरखौ बरायो आरो आरो ओरै जानाय लोंनायनि बागै थांबा जोङो बर' हारिनि मादावहाय जानाय लोंनायाव जों बुहुदानो मोनो जोङो जानाय लोंनायखौ बर' हारिनि मादावहाय गोबां बर'फ्रा न'आवनो फिसि-फिखायो आरो गोबां बिदिनो दाउ, अमा, हांसो, बोरमा, मोसौ ओम मोसौखौथ' गायनो हिसाबैसो फियो नङा होनबा? गायनो गाइखेर होयो मोसौआ औ जों बिदिनो बाहायो आरो गोबां बिदिनो मोसौ बोरमाफ्रा जोंखौ बहुद रेहाय होयो आरो बिदिनो जोंनि रायजो रायजो जानायाव जों बिदिनो रायजो जानाय थानायाव जोङो बेफोर जों जिब जुनारनि थाखायनो जोंनो बहुद हेफाजाब मोनदो आरो जों।
औ
बिदिनो जानाय लोंनायाव जों बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोग्रा सुबुं नङा होनब्ला? औ दासिमहालागि आबाद मावबोयो बर'फ्रा दासिम सिमहालागि माइ गायो जोंनि बर'फ्रा बिदिनो माइल' गाया जों जानाय ओंख्रिनि थिंबो थांबा जों मोनो आलुफोर गायो जोंनो भिन्दि गायो जों आरो जिंखा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं गायो आरो जोङो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बाय जदि जों खुगाजों बुंनानै जोङो माब्लाबाबो जों जोंनि हारिनि जानाय लोंनाय आरो बिदिनो बायदि बायदिखौ जों फोजोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथांजो? औ बिदिनो आरो आंनि नुनायफ्राव आंनि नुनाय औ बिदिनो आरो गाननाय जोमनाय आरो जोंनि बर' सिख्ला बर' आइजोफोरनि बा आरो बर' बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय खौ जोबोर समायना नुयो नायनोबो नङा होनब्ला?
औ बेफोर जिफोरखौबो सिगांनि समावहाय दायै‌ दायै गानोमोन नाथाय नाथाय दानि जुगावसो नुनो थांलिया दानाय जि गोदो खेराइ मोसानायाव दखना थावसि आरो हाबायाव बैराथिफोरा दखना थावसि गानोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि नुनो थांलिया । खोमालांनो हमदों। बरफोरा।
औ। दखना थावसिखौ हिनजाव गोदानासो गानो नामा?
हिनजाव गोदानाबो गानो आरो खेराइ मोसानायाव खेराइ मोसाग्रा दौदिनिया दखना थावसिखौ गानो आरो गोदो बैराथिफोराबो गानोमोन।
आदसा। बिद बिदि आरोखि ना।
औ।
औ बिदिनो जोंनि बिदिनो फोरबोफोराबो गेदेर गेदेर बर' हारिनि मादावहाय जों नुनो मोनो जोंनि बर' हारिनि मादावहाय देरसिन फोरबो होननानै जों मोनथियोब्लाथ' बैसागो फोरबोआनो नङा होनब्ला।
औ।
जेखौ जों बरायो बोसोर गोदान हिसाबै जों लायो बैसागनि सेथि सेथि दान सेथि दाननि से थारिखआव नङा होनब्ला।
ओ। दाननि से थारिखखालि।
औ।
निफ्रायनो जागायो।
निया मोसौ बैसागु। बुजायो। सौ बैसाग बोसोरनि जोबथाखालि मोसौ बैसागु जों फालिनाय जायो आरो औ सेथि सेथ थि बैसागुम जों मोसौ बैसागु होननाय जायो नैथि दिननिफ्रायसो जोंनि मानसि बैसागु जायो नंङा होनब्ला।
औ।
गिद औ बिदिनो जों गेदेरफोरनि मान लायो नैथि दिनाव जों दुगै लोबै फुङावनो सिखारनानै जोङो जों जोंनि मन्दिराव थांनानै जोङो फासावनो जोङो जोङो। जोंङो बिफागुरुखौ जोंङो जों बिफागुरुनिफ्राय आशिरबाद दा आशिरबाद लागोरो नङा होनबा।
औ।
औ बिदिनो जोङो आरो न' न' थांनानै दौरिफोरजों लोगोसे न' न' थांनानै जोङो बिदिनो गासैनि न'आवबो गिदिंनानै आरै उन्दैफोरा गेदेरनिफ्राय गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरफ्रा उन्दैखौ बोर होयो। बिदिनो आरोज बर' हारिनि फोरबुनि फोरबोनि मादावथ आंनि मोनथिनाय मथेब्लाथ नोंथांजोआ बेफोरनि बागै मा बुंनो सानदों?
जोंनाथ बैसागु होनबा बैसागुआ जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर फोर्बो। बोसोराव खनेसे सेल फैयो। बिनि थाखायनो जोंङो गाजा गोमजायैब। बे बैसागु बोथोरखौ फालियो। बैसागुनि से। थारिखनिफ्रायनो जोंङो मोसानो हमो। नखर नखर। थांनानै मोसा मोसा जाय जि हरो बेखौनो जोङो लानानै फायो। बिनिफ्राय आरो। बैसागुनि स्नि सानखालि जोङो बैसागु मोसानानै मोननाय फैसा एबा बायदिसिन सिना मा मोनो बेफोरखौ जोङो जमायै बैसागुनि स्नि सानखालि जानाय लोंनाय खालामो आरो बैसागु जोबखांनायनि उनावबो बैसागु मेला बायदिसिना फाथिनायखौ नुनो मोनो।
औ। नोंथांजोआ जेन मोसौ थुखैनियाव मोसौ बैसागुआव लावखारफोरा जि मेथाइ खनो इखौ ससे आवरायनो हागोन नामा? ससे।
ससे जागोन दे। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर। बिमा गायदे बायदि दा जा फा गं मेना बायदि जा बावबाय आङो बेनिफ्राय
ए जासिगोन दे।
औ ।
औ जोबोरानो मोजां बे लावखारफोरा रोजाबोमोन आरोखि ना गोदोहाय?
औ नाथाय दानि जिगाव नुनो मोनला बेबायदि ।
औ ।
दायो आरो बिलोबो थालिया नालाय । न' न'आवसो थुफैनायखो खौ नुनो मोनो दैजों दैखरनि दैजों ।
औ ।
सोरनाबा दोम दंखलनि दैजों बेबायदि थुखैनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेबायद दि मेथाइ रोजाबनायखौ नुनो मोनलिया दानि दिनाव ।
औ । दानि जुगावहाय बेफोरखौ नुनो मोनलियाथ' आरो नोथांजोनि बुंनाय रावा थारानो।
औ ।
औ बिदिनो नुनो मोनो आरोखि जोंनि हारिनि मादावहाय आरो बिदिनो गोबां बिदिनो गोदोनि आबै आबौफ्रा जोंनो बुंख' हायै बान्दारि होलांदों नङा होनब्ला? जों जायखौ खुवाजों फोजोबनानै माब्लाबाबो सोरनोबा खोन्थानो फोजोबनो हाया।
औ ।
औ बिदिनो आरो। बिदिनो गोबां रोखोमनि दंबावो आरोखि जों जिथु बैसागु समावहाय जोबोरैनो बिदिनो बोसोर गोदाननि नामावहाय जोङो बोसोर सेथि खालिनो बोसोर हाबजेननाय खालिनो जों जोबोर गोसोजों रंजाखाङो । आरो जिखौ जिथु जों दाउ खौवा बैसागखौ बैसाग दानखौ बरायो होननानै जों मिथिनाय मोनो। नङा होनब्ला? औ दाउ खौवा गावनि मिलौदो गारा मिलौदै गारांजों बैसाग बैसागोखौ बरायो। जों बेफोरखौहाय आबै आबौनिफ्राय जों मोनथिनो मोनो आरो ।
औ ।
जोंनि आबै आबौनिफ्राय बिदिनो बाय दि रोखोमनि जों मिथिनो मोनो आरो नोंथांजो
औ औ दे बिदिबा नोंथांजों सावरायना गोजो जोननाय मोनबाय।
औ नोंथांजो गोजोनथोंसै दे।
औ